औ खोनादोंना नोंथाङाबो हेलौ
नोंथाङा खोनानो मोनदोंना
औ
औ नै नों थां आं दायो ओरैनो दंथयो बरथमान
अ अ बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनो दङब्ला सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन
औ हागोन नोंथां
औ
दे मा औ
बाथ्राया बेनो आरोना
औ
दे बुंसाय नोंथां
जों मानि सायाव रायलायनो सानदोंमोनलाय?
हाथाय बाजार
औ हाथाय बाजार ओ नोंथांजों आङो हाथाय बाजारनि सायाव सावरायनो थाखाय ओ लुबैदोंमोन आरोना नोंथाङा फंनैसो बाथ्राफोर फोरमायगोन ना जुदि आं सोङोब्ला?
औ फोरमाय नोंथां
औ आ ओ नोंथां जोङो हाथाय बाजारनि गेजेरजों माबोरै गाव गावनि जिउखौ दैदेननो हायो एसे खोन्थानो हागोन ना दायो?
औ हागोन नोंथां
दे बिदिब्ला एसे फोरमायलाय?
औ दे बिदिब्ला आं टपिकनि फारसे आवगायलांनोसै दा हाथाय बाजार बुङोब्ला जोङो हाथाय बाजाराव सोरबा बायग्रा मानसिबो फैगोन बा फानग्रा मानसिबो थांगोन बिदि आरोखि ना? दा जोङो जौगाहोनो हायो। जेनेब्ला गावखौनो डेभल्प खालामनो हायो होनबा हाथाय बाजाराव नोङो मोनसे मुवा बेसाद लादों बा अबेबा दखाननिफ्राय नों बायना लादों मोनसे मुवा बेसादखौ मोनसे हाथायनिनो माने नोङो खम खम बेसेनाव बायना लानानै नों बिनिफ्राय बांसिन बिबांनि बांसिन बेसेनाव माने फानफिननो हायोब्ला बै हाथाय बाजाराव नोङो जा बेसेनाव लादों बिनि नै गुना बा थाम गुना बांसिन बेसेनाव नोंथाङा फाननो हायोबा नोंथाङा बै हाथाय बाजाराव नोंथाङा गावखौ दैदेनलांनो हागोन आरो आरो जोंनि मिथिखागौ बयहाबो जे हाथाय बाजाराव जों मानि थाखाय थाङो सोरबा फानग्राया फाननो थाङो सोरबा बायग्राया बायनो थाङो माबा मोनसे नांगौ जाबा जोंथ' अबियसलि जोंथ' फानग्रा नङा जाहैबाय मा बुङो मोनलाय? मा बुङोमोनलाय बेखौ जेनेबा जोंथ' फालांगियारि नङा जाहैबाय फालांगि मारि फोरा मालाय गावसोर नि फालांगि मावनो थाखाय फैयो जोङो बे फालांगियारिफोरनि जोंनो नांगौ जा जिरादखौ लायो। बेनो आरो हाथाय बाजार बुङोब्ला सासे फालांगिया गावनि दै जिउखौ दैदेननो थाखाय बे हाथाय बाजारावनो बिउ गावनि जिगु सुफुंनो थाखाय बे हाथाय बाजारावनो गाव गावनाव थानाय बा गावनि बारियाव थानाय गाव मावनाय आबाद एबा गावनि गावनि मावै आबाद एबा बेलेगनिफाय लानाय बिथाइ सामथायाइनिफायबाबो मैगं थाइगंनिफायबाबो बैसोनिफाय खम बिबां बेसेनाव बायनानै लाबोनानै बे हाथायाव बिनिख्रुइ बांसिन बिबांनि बेसेन होनानै फानो आरो। दा बेयावनो बिथां थांमोनहा मोनसे प्रफिट थायो बा गावनि जिउखौ बेजोंनो मोनसे दैदेनलाङो आरो बिसोरो ।
औ नोंगौ
दा जों बो जोंबो जोंनि बारियाव गायनाय दा जोंबो जोंनि गारियाव गायनाय मे गं थाइगं बा माइ आबाद जोंथ' जों बयबो माइ आबाद खेथि मावो बि खौबो जोङो माने बै हाद थाय बाजाराव लांनानै मोनसे बेसेन लानानै फानहैनो हायो आरो मोनसे
औ नों
बा जोङो बेरेकनिफाय बायस्लायनानैबाबो जों बै हाथाय बाजाराव जों बिनिफाय बांसिन बिबांनि फानहैयोबा जोंहा बेवहाय बांसिन मुलाम्फा जाहैनाय मोनसे दं आरो। बेनिखायनो बे फालांगि फोरा बांसिन गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय बिदिनो मावनानै जायो बिदिनो मावनानै थायो आरो बे बैनिफ्राय बैखौ बैनिफ्राय जों थाइसेयाव लाबोनानै बे मुवाखौनो जोंनि बे हाथायाव थाइनैयाव फानफैनाय बेवहाय फालांगियारिफ्राय बेबायदि खालामनानै गावनि जिउखौ दैदेनलाङो आरो हाइ हाथाय बाजारनि गेजेरजों । दा हाथाय बाजाराव बुङो बा हाथाय बाजाराव बुङोबा फालां फालांगियारिफोरथ' गोबां रोखोमनि थायो गोबां खोमनि माने गोबां रोखोमनि फालांगिफोर फैयो माने सोरबा मैगं फाननाय सोरबा माइरं फाननाय सोरबा फिथाइ सामथायाइ फाननाय बिदि गोबां रोखोमनि जुदा जुदा फालांगिफोरफोर फैयो आरो ना । दा जों बेयावनो जों नांगौ मानि जिरादखौ जोङो बे हाथाय बाजारावनो लायनाय जायो । दा बे फालांगिरिया नि फोरनि गेजेरावनो सोरबा फालांगि सासेनियाव जोङो खम बेसेनाव मोननो हागौ सोरबा फालांगि सासेनाव जोङो बारा बेसेनाव मोननो हागौ बेबायजि जायो आरो । हाथाय बाजार बुङोबाथ' बिदिनो फानालाय हाथाइ बाजाराथ' बेनोसै। मोनसे माने बयबो ज' फालांगियारिफ्रा लोगो नांनानै खुंनाय बा मोनसे मोनसे सम बारायथि लानानै खुंनाय हाथाय दंना बे टाइमाव माने हाथ थाइ माखौ बुङो बुंब्ला जों मोनसे फालांगियारिफोरा ज' जानानै मोनसे सम एबा बाराय लायो आरो जा दिनाव हाथाय खुंनाय जायो। दिनखालि दाब दाब जायगानिफ्राय फैयो फालांगियारिफोरदे सोर माने जु जुदा जुदा फालांगियारिफोर आरो गावबा गाव गावबा गाव मोनसे मोनसे फालांगि लानानै फैयो। सोरबा गाननाय जोमनायनि, सोरबा जानाय लोंनायनि, सोरबाया मैगं थाइगं, सोरबा फिथाइ सामथाइनि बिदिनो आरो बयहाबो जुदा जुदा गावनि फालांगिखौ लानानै फैयो आरो बे हाथाइ बाजाराव। दा जों गावनि नांगौखौ सुफुंनो था खाय जों नांगौ जिरादखौ लायनो थाखाय जोंबो हाथाय बाजाराव थाङो बेनो आरो। दा नोंथाङाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन ओं।
हागोन ओं।
ओ नोंथांथ जोबोद मोजाङैनो हाथाइनि बागै फोरमायबाय।
औ नोंथां औ नोंथां औ
जोङो बेवहायनो सुबुं माहारिनि जिउआव गोनां जानाय गासैबो मुवाफोरखौ जोङो मोननो हायो ओ जेरैहाय जोङो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं, जानाय लोंनाय, संख्रि, बानलु, थाव जोंनि न'खरनि जिउ राहा दानायाव गासैबो नांगौ मुवाफोरखौनो जोङो बेयाव मोनो आरो ना। बे ओ जोंनाथ' हाथाइया गोबां रोखोम थायो जेरै सानसेयारि हाथाइ बा सामफ्रामबो जानाय हाथाइ बा सप्तायारि हाथाइ बा सानथामजों जानाय हाथाइ बेफोरबायदि थायो आरो जोङो ओ सानफ्रोमबोनि जानाय हाथायावथ' गोबां मैगं थाइगंफोरखौ गोथां गोथां मैगं थाइगंफोरखौ मोनबाय थायो आरोना ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्राबो बेयावहाय फानहैनानै गाव गावनि ओ जिउ राहा लामाफोरखौ दानानै लानो हायो। दिथागिरिफोरा बे हाथाय बाजारावनो फाननानै
फोरावनो फाननानै मैगं थाइगंफोर फाननानै गाव मावनाय मैगं थाइगंफोर फाननानै गाव गावनि नखरखौ सामलायगासिनो दङ' आरो औ गाव गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंलांगासिनो दङ' आरो औ नोंथां दिनै हाथाइ बाजार गैयामोनब्ला
न'खरावनो जा मावनाय आबाद मावनाय बेफोरबो ओरैनो गोदोसोलाना थागौमोन। ओ जोंनि रांखान्थिया थासारियाव जोङो दावगानो हानाय नङामोन। दायो हाथाय बाजारनि गेजेरजों बेबायदिनो गाव जाखिनि रोंगौथि बेजोंहाय आबाद मावनानै जाखिनि आबादफोरखौ मोनदोंमोन बेफोरखौ जोङो फाननानै गोबां जौगानो हानाय दासिम जाबाय आरो दा आबाद मावनानैनो जोङो ओ हाथाय बाजाराव फाननानैनो गोबां गावखौनो जोङो सिनायथिबो होनो हादों। बा आबादनि बिगोम हिसाबैबो जोङो सिनायथि मोनदों आरोना बाजारफोराव फाननायनि गेजेरजोंनो जेरै हाथाय बाजार गैयामोनब्ला जोङो गाव गावनि गाननाय जोमनायखौबो सोरजिना लानायाव गोबां खहा जागौ ओ स्थ' जागौमोन। दिनै हाथाय बाजारनि गेजेरजोंनो गासैखौबो जोङो राहा लामाखौ बानायना लानो हानाय जादों। दा बे हाथाइफोराव जोङो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायफोर मोनो। मैगं थाइगंफोर मोनो। इफोरबादिनो बेयाव बेवहाय जों गोबां फानग्राफोर थायो आरोना बेवहाय गुबुन गुबुन फानग्राफोरा बायदि बायदि फानग्राफोर थायो मैगं फानग्राया मैगं फानग्रा गस्ला' गस्लि फानग्राया मैं फानग्रा बायदिसिना मुवा बेसाद फानग्राफ्रा फानग्रा बेबायदिनो खुस्रा खुस्रि फाननायनिफ्राय लानानै जारि जोङो हाथायाव बिदैफोरखौ नुनो मोनो आरोना हलसेलार होनोबाथ' जोंना ओरैनो खम दामावनो मोनसे कम्पानिनि लाबोना फैनानै बिसोरो होफैयो आरो ना खम खम दामावनो बेबायदिखौ जों हलसेलार होनो। आरो बिसो निफ्रायन लानानै आरोबाव गुबुन दखानफ्राव फानहैनो हानाय बेबायदि जायो ओ फानहैनाय जायो। औ दा बे हाथाइफोरनि गेजेरजोंनो जोङो गाव गावनि जिउ राहा लामाफोरखौ दाना लानो हायो आरो दा हाथाइआ गोबां दाब दाब थायो जेनेबा जायगायावनो अबेथिंबा सनिबार हाथायनो सुक्रबार हाथायनो ओ बिस्थिबार हाथाय नो इफोरबायदि समबार हाथाय इदि जायो आरोना जायगायावनो अबबा मोनसे ओनसोलावहाय समबार हाथाइ इफोरो जोबोद गिदिर जायो इफोरबायदि अबेयावबा देवबार हाथायानो जोबोद गिदिर जायो फोरबायदि आरोना औ हाथायनि रोखोमफ्राथ' बेफोरनो जाहैबाय दा जोङो हाथाय गैयामोनब्ला जिउ राहा लामाफोरखौ दानायाव एसे गोब्राब जागौमोन आरो जोंना मानोना दायो हाथाय बाजाराव फाननायनि गेजेरजोंनो सुबुं माहारियाबो आबादफोरखौ मावनो रोंनाय जाबाय बिराद बुरजा बुरजा आब आबादफोर मावनानै जोङो बाजाराव
बाजाराव फानहैनो हानाय जाबाय आरोना।
दा नोंथाङानो जोबोर मोजाङैनो जोबोर मोजाङैनो फोरमायलांबाय आंनो हाथाय बाजारनि बागै। जोबोद गोजोननायबो मोनबाय आं नों नोंथांनिफ्राय इफोरबायदि हाथाय बाजारनि बागै बेफोरबायदि मिथिनो मोननानै।
औ
जोबोर मोजाङैनो एक्सप्लेनेसन होलांबाय नोंथाङा आंनो हाथाइ बाजारनि बागै आंथ' इसेबांसिम माने मोनथियाबोमोन। दा नोंथांनियाव मिथिनानै जोबोद मो जां मोनबाय आङो
औ बि
दा नोंथां बिबा जों बे टपिक
सम होनायनि थाखाय आङो गोजोन जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथाङाबो गावनि रोंगौथिखौ बा गावनि मोनदांथिनायखौ आंनो जोबोद मोजाङैनो फोरमायबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ना आरो जोंनि समाबो जाबाय आङो जोंनि सावरायनायखौबो दोनथ' सानबायमोन आरो
औ दे नोंथां बिदिबा जों बे टफिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।